खुलुमबाय नों
औ खुलुमबाय
ओ बेलासिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो नोंथांनि सिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
दायो जोङो बर' हारिनि जामु आरो जोंनि ओ आरिमुनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा
औ जायो नोंथां उम नोंथाङा ओंखाम जाबाय
आङो ओ ओंखाम जाबाय नोंथां औ
औ औ
ओह दालि ओंख्रिमोन दाउदै भाजा दंमोन
औ जाबाय
उम नोंथाङा माजों जाखो
नोंथाङा जि ओ होनदों बेनो दालियानो
औ
आलु भाजि
नोंथाङा जोंनि बर औ
बुंग्रोदो नोंथां
नोंथाङा जोंनि बर हारिनि ओह मा ओह मा मा जानाय अ जामुफोरखौ जानानै मोजां मोनो
बरनि जामुं होनोब्ला जेरैबायदि सबाय साम बेनिफ्राय अनला दाउ ओमफ्राय सबायजों दाउ खुमब्राजोंहा खुमब्राजों दाउ
औ
उम नारजि अमा बेफोरखौनो जोबोद गोथावनो आरो नोंथाङा
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो आंबो जोंनि बर हारिनि बे ओह ओह जामुंफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा एसे सि बायदियै जेरै अ अमा नारजि लाइजों साम आरो मै मैथाजों ना बा खुमब्राजों हांसो नैबेफोरबायदि आरो
खुमब्राजों हांसोखो आं मख-मखवाखै मानो होनोब्ला खमब्राजों हांसो जाया बेखायनो
खुमब्राजों हांसो जाया नामा
माने आं जाफेराखै आरोना बेखायनो माने आं मखवाखै
औ आं आंबो जाफेराखैमोन जाफेरनाया नाथाय आं जेब्ला गुवाहाटियाव फरायनो दंहैयोमोन लोगो सासे बेसोरनि ओ बेसोरनि जा आरिमु आरोना बेयाव बेखौ बे खुमब्राजों हांसो जायो आरो ओमफ्राय आंखौ उम जानो लागै लेंंहरदोंमोन बेयाव आं जाहै आं जाहैदों जोबोद मोजांमोन आरो जानो थाखाय बेनिफ्राय सोलोंबायबो जे माबोरै ओम बानायनाय जायो बे लोगोनि जा बिमा बियो एसे बुंफोरनानै होदों जे माबोरै माबोरै बानायनांगौ
नों बेनि सोमोन्दैनो एसे खोन्थानो हो नामा नों दा मा बायदि बानायो
बे खुमब्राखौ जों सरासनस्रा जों बर' माहारि बर' हारिया खुमब्राथ सिगांनिफ्रायनो जाखायो नाथाय बे खुमब्राखौ जों फिसा फिसा हायो आरोना नाथाय बे खमब्राखौ जों जाबायदि जायो बेबायदि फिसा फिसा हानाङा आरो बेखौ एसे गिदिर गिदिर देरहानानै सिगाङावनो ओ थाव होनानै एसे एवनानै बोखांग्रोना दोननांगौ बे खुमब्रानि जा ओ मोनामनाय आरो बेयो थाया आरो जाहाथे
बेनिफ्राय जों ओम थावआवहा सामब्रामारि ओ जा ओ होनांगौ मस्लाफोर बेफोरखौ होनानै बे हांसो बेदरखौ गोबाव सम एवनांगौ
औ
एवनानै बेनि उनाव बे ओ खुमब्राखौ बेयाव हांसोआव होनांगौ आरो हांसो होनानै बेखौ दसे सम ओ एवनानै निफ्राय खोबनांगौ बिनिफ्राय दसे सम बेबायदि दोननायनि उनाव ओम दै होनानै एसे दै होनानै बेखौ गोबाव समनि खारने खोबनानै ओ लासैै फोमोननांगौ आरो
औ बिदिब्ला नोंथाङा मोजाङैनो सोलोंना फैथारदो
औ
नोंथाङा बर'नि ओ बे दा मुंखनाय जामुंफोरनि ओ सायाव मालाबा मालाबा बानायफेदोबा बेनि सायाव एसे बुंहरना होदों माबोरै बानायनाय जायो सबायाइ साम एबा गुबुन गुबुन जामुंफोर
औ
ओ जागोन नोंथां जेरैबायदि सबाय साम होनोब्ला ओ ओ फार्स्ट गिबियावनो सामखौ खननानै लाना फैगोन
औ।
बेनि उनाव सामखौ बे सानसे सिगांनो सोबना दोनगोन आरो गो दा जुदि सानसे सम सानसे सिगां सोबनो सम मोनाब्ला बे दिन फालिनो जेरैबायदि निमुआव दैयाव निम्बु होनानै लिबु‌ होनानै बा संख्रि एसे होनानै सेबनानै दसे दोनहाबबानो साफा जालाङो सामआ ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ साफायै मोजाङै सायगोन आरो बेखौ जेरैबायदि उनथिं बेनि जरा नायनानै बिनि खिथु दाननाय जाहैयो
औ औ नंगौ।
बेखौ मोजाङैनो माने जराया बेसेबां नांगौ बेखौ मोजाङै दाननानै लागोन बेनि उनाव बेखौ दाननानै मोजां सिगां साफा सोमनानै सुनानै लागोन। बेनि उनाव जेरैबायदि सि सबाइ उम बे सबाइखौ लाना फैगोन दग काननि दकाननि ओमफ्रायबा बर सुबुंनियावथ गासैनियावबो बांसिनाव नआवनो थायो सबाइया मानो होनोब्ला बर स सुबुंफोरा गोबां सबाइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बे स सबाइखो सानसे सिगां बा ओ बे ह सानाव जागोनबा बा बेखौ हराव सोमनानै दोनगोन फुङाव जानो गोनांब्ला बेफोरबायदिनो ओ बेखौ खायसे खायसेया मानो होनोब्ला बेखौ साफायै संनो थाखाय गुफुर खालामनो थाखाय ओ सानसे सि सिगां सोमो आरो बेखौ जुदि गुफुर खालामाबाबो बेनि दागोखौ खारहोजोबाबाबो जायो नाथाय खायसेया खारहोजोब बो आरो बेबायदिनो बेखौ साफायै सुनानै लाबाय सुखांनायनि उनाव बेवहाय ओ सबाइयाव सबाइखौ एसे खारै आरो दै एसे होनानै होखागोन अरदाबाव बा साराइयाव बेनि उनाव ओ सामखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाखागोन बेखौ सामआ जेब्लासिम उम फ्राम फ्राम जेरैबायदि बेरोना सामआ मोनसे सोदोब होयो जेरै जाबायबा एसे साउन होयो आरोना बे एसे बेरो आरो। बे बेरजासिम बेखौ माने एवनानै लागोन एवनानै लानायनि उनाव जेब्ला सबाइआ ओ ओ रुयदोना रुयाखै बेखौ नायगोन आरो नायनायनि नायनायनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो अब्ला बेखौ खाजौजों खादौजों साखांनानै रुयबायब्ला बेयाव सामखौ होगोन आरो। सामखौ होखांनायनि उनाव संख्रिखौ होगोन आरो मिलायनानै बा सामजों साम-सामजों सबाइजों बेनि उनाव खारै आरो संख्रिखौ साखिगोन साखिखांनायनि उनाव जुदि जायोब्ला बेखौ गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बा हाइजें बिलाइ बायदिफोर मोदोमफ्रु होनो बिलाइ होननानै दिखांगोन आरो बेवहाय सामआव बिदिनो बांद्राय मस्ला मस्लि होनाय जाया बेखायनो आं मुंखलाङाखै आरो बिदिनो संनाय जायो आरो
नोंथाङा मालाब मालाबा बे खोमा बिबार जाफ्लांदों नामा
औ खोमा बिबार जाबाय जाबाय होनोबा माने आङो ओन्दैयावसो मोनजाफेरदोंमोन खिन्थु दा मोनजाफेराखै आरो
अ खोमा बिबार ओम आंबो गोबाव खम जाबाय खोमा बिबार जानाया ओ दायो मोनजायाखै
ओ खोमा बिबारखौ माने जोंनिथिं आं नुफेराखैनो माने बिदिनो फाननाय सोरखौबा फाननाय बिदिसो न दों आरो ओमफ्राय ओन्दै समावसो मोनजादोंमोन ना दा मोनजाफेरासैनो
बाजारफ्रावसो फानो नालाय दाना उम बे खोमा बिबारनि जा बिफां बेखौथ नुनो मोनला दाना
खम जाबाय आरो
खम जालांबाय औ
औ आरो खम जादों होनोब्ला गुबुन हारियाबो बेखौ माने मोनथिनो हमबाय बेखायनो माने बरफोर बर सुबुङा जायो होननानै बिसोरबो बेखौ माने फालांगि खालामनो हमबाय आरो बेखायनो मोननो थांलिया
जेरै दा जों बर ओ बरफोरा सिगांनिफ फ्रायनो देंखिया बा गुबुन गुबुन गुबुन बे ओ बि ओ गुबुन गुबुन जा हाग्रानि मैगंफोर बेफोरखौ जायो दा गुबुन हारिफोर खौबो आंनो नु नो मोनो जे खाथियाव थानाय ओ जोंनि गामि खाथियाव मोनसे ओ बा नेपालि गामि दं बिसोरबो दा बरफोरखौ नुनानै दा दिंखिया बा बेफोरबायदि ओ हाग्रानि बिलाइफोरखौ औ मेगंफोरखौ खानानै जायो आरो बेखायनो आरो दा बाजारफ्राव गुबुन हारिफोरखौबो दा गोबां फान
औ औ मानो होनोब्ला बेसेसो बांसिन फानो दानिया
औ
आरो बेफोरबायदिनो जेरैबायदि थास आथिं थास बिबार बिदिखौ माने बिसोरो माने गो जानो माने जायानोमोन होनजायो नाथाय दा बर सुबुंफोरखौ नुनानै बिसोरो नआवनो बे थास बिफांखौ गायनानै लानो हमबाय आरो
औ जों बरफ्राथ सिगांनिफ्रायनो जाखायो थास आथिं बा थास बिथंफोरखौ
औ औ जाबाय नोंथां
ओम नाफामखौ माबोरै बानायो एसे बुंनो हागोन नामा जे माबोरै संनाय जायो
ओम संनायखौनो होनोसै मानो होनोबा जोंना सम समाबो खम दङ
औ औ
नाफामखौ गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरैबायदियै नाफामखौ जोङो बाथोन बायदिबो खालामामनानै जानो हायो आरो नाफामखौ एसे दै होनानै एसे लाव लाव रोखोमैबो जानो हायो आरो जेरैबायदि ओ फल ओंख्रि संबा जिंखा ओंख्रि संबा आरो सबाय ओंख्रि संबा बेफोराव एसे एसे होनानैबो जानो हायो आरो जेरैबायदि आङो बाथोन बायदि संनायखौनो बुंनोसै औ बाथोन बायदि गिबियावनो थाव खायसेया थाव एसे होयो खायसेया होआ एसे आं थाव एसे होना लागोन एसे होनायनि उनाव बेवहाय बानलु सामब्राम हाइजें हायजें बायदि बायदि देनानै लागोन आरो देनायनि उनाव बेखौ थाव गुदुङावनो होफागोन थाव गुदुङाव होफानायनि उनाव नाफामखौ एसे होगोन बेनि उनाव दै एसे खारदै एसे आरो ओ संख्रि एसे होनानै बेखौ बाथोन बायदि खालामनानै जागोन जागोन आरो
जोबोद मोजां नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय जोंनि रायज्लायनायखौ एसेनो दोन्थनोसै नङा नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम